नोंथां ओ खोनादों नोंथां औ।
जोंनि जा ओ बैसागु फोरबो बेनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। सावरायजागोन ना?
सावरायजागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनस ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनो हागोन ना
हागोन नोंथां औ उम बैसागु फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'फोरनि मोनसे एंगार हायि मोनसे फोरबो बे फोरबोआव जोंनि बर'फ्रा रावबो रंजायालासे मासिया लासे रावबो थानो हाया जेरै दाउखौऔनि गाबनाय देंखोजों आरोबाव जोंनि गोसोआ बांसिनै बोदोर जायो बेबादिनो फागुन सैत्र दिनावहाय रानजिंलांनाय बिफांनि दालायफोराबो गोदान बिलाइ खिलियो जोंनि गोसोआवबो गोदान मिजिं गोदान गोसो लानानै जोंबो रंजायो बाजायो बेबायदिनो जोंहा सैथ्र' दाननि जोबथा खालारखौहाय मोसौनि बैसागो होननानै जोङो फालिनाय जायो नोंथां बै सानावहाय जोङो मोसौफोरखौ खैस्रां लोबस्रां खालामनाय जायो जेरै थुखैखांनायनि उनावहाय जोंहा लाव फान्थावनि माला बो गानहोनाय जायो बेजोंनो लोगोसे आरोबाव माखासे नेमखान्थिफोर दङ जेरै ओंखाम दोनि हांगारखौ जोंहा एरख'नानै थाव गुबैफोरजों लगायनानै मोसौफोरखौ जों फाख्रा सिख्रा गाब फुनानै होनाय जायो बे गाब फुनानै होनायनि जाहोनानो जाबाय गोदोनि दिनाव जोंहा गोबांथार जोंनि ओनसोलाव हाग्रा बंग्रा दंमोन आरो मोसा मुफुरफोराबो गोबांथार दङमोन ओ दा संक्रान्ति दिनाव जों मोसौनि बैसागो समावहाय जों मोसौखौ खायालासे उदाङै जों हगारनाय जायो बेनि थाखायनो जोंहा जाहाथे जोंनि मोसौफोरखौ मोसा लख्राया जेबो जानो हाया बेनि थाखाय जोङो फाग्रा सिख्रा गाब फुननानै हगारनाय जायो बिनि उनाव जोंहा गाब फुनखांनायनि उनाव जोङो मोसौनि आसुगुर आरो मोसौनि गङावहाय जोङो थाव गोथांजों जों फुननानै होनाय जायो बेनि उनाव माखासे लाव फान्थाव हाफ्लिनानै लानायखौ जोङो खुबै बा दुब्लिफोराव फोथारफोराव जोङो लांनानै
मोसौनि जेनिखिथु दमालुफोर जानाय जाहाथे बेफोरो गायो बेमार आजारफ गायो बिनि थाखाय थाखाय जों दिगिलि लावथिजों बुयै बुयै दुब्लिथिं जोङो बर'नि खुगा मेथाइ खनै खनै जोंहा होलांनाय माखासे नेयम खान्थिफोर दङ बेनि उनावहाय जोंहा उनाव मोसौफोरखौहाय बेलासियाव जेब्ला मोनाबिलि समाव न'वाव लाबोफिनो अब्ला जोङो मोसौफोरनो गोदान दिरुंखौ जों बाउनाय जायो बेबायदिनो आरो संक्रान्ति दिनावहाय जोंहा मोनसे दोरोङारि
जाय दोरोङारिया जाबाय गोदो गोदायनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो फालि जाबोनाय बेनो जाबाय गोखा गोखै जानाय जोंनि मिथिंगा बिखानिफ्रायनो मोननाय माखासे मुलि हारिनि लाइफांफोर जेरै ओ जारि खांसिंसा जाबस्रिं थाराय थालिर फस्ला फाथो आरो मैथा बांगाल जेरै खिफि बेन्दों मानिमुनि बैफोरखौ जोङो ज खांनानै जोंहा गोखा गोखै गोखा गोखै एवनानै जालायनाय हुदाफोर दङ। बेनि अनगायैबो जोंहा बेनि एवनानै जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि देहायाव जानाय बेमार आजार बेफोरो गायो होननानै जोंहा फोथायबोनाय दङ। ओ बेनि अनगायैबो आरोबाव जोङो जयैनो माखासे जौफोर लोंलायनाय हुदाबो दङ। दा जोङो जौखौहाय बैसागुनि जौ होननानै बुङोब्ला जोङो खायफाया माइब्रानि सङो खायफाया माथानि खायफाया जोसानि बेबदिनो गुबुन गुबुन माइरंफोरजोंहाय जेखौ जोंहा खायफाया बोसोरसे बोसोरनै माइब्राफोरनि जौखौहाय दोनथुमनानै लोंनाय जायो बा खायफाया मास मोनसे जिगां संनानै दोननाय जायो बा सय मास बिदिनो गुबुन गुबुन जाय फाराफारि जौफोरखौहाय संनानै बैसागु बोथोराव लोंलायनाय जोंहा बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो हुदा दं बियो ओ थिग बेबादिनो बैसाग दाननि से अक्टखौहाय जोंहा मानसिनि बैसागो होननानै जोंहा हगार हरनाय जायो बेवहाय जोङो दुगैस्रां लोब स्रां गोथार जिफोर गाननानै गोसो गोथार लानानै जोङो इसोरखौ सिबिनाय जायो गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफ्रा गावबा गाव धोरोमारि नेमखान्थिफोरजों जोङो इसोरखौ सिबियो बेदिनखालि जोङो उन्दैफोरखौ अन्नाय होननाय गेदेरफोरखौ मान बावनाय खुलुमनाय बे हाबाफारि जों बैसागनि से अक्ट' लाव लानाय जायो बेनि उनावहाय जोंहा बैसागनि नै अक्ट'आव बिदिनो बर'नि दोरोङारि गानजोमफोर जेरै आइजोफोरा दख'ना हौवाफोरा गामसा बा आर'नाइ बेफोरखौ लानानैहाय जोंहा खाम, सिफुं, सेरजा, जथा लानानै उन्दैफ्रा उन्दै गिदिरा गिदिर बोराय बुरैया बोरै बुरै गावबा गाव हानजा हानजा ज' ज' न'खर न'खरहाय बैसागु मागिनायनि माखासे हुदाफोर दं बेै समाव खायफाया जौ लोङो खायफानियाव फैसा ह हरो माइरं हरो बेबायदिनो जोङो बैसागु बोथोरखौ हगार हरनाय जायो नों बिनि उनावहाय जोंहा गोदोनि दिनावथ' जोंहा स्नि सानहालागै बैसागुखौ फालियोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो सानथामसोल' बैसागु फालिनायफोरखौहाय जों नुनो मोनसै दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बैसागु फोरबोखौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ नोंथां नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों बेबादिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो नोंथाङाथ' फोरमायखाबायानो बैसागुखौ माबोरै फालियो आङो एसे एसे ओरैनो फोरमायबावनोसै जोङो गोदोसो बैसागुखौ जोबोर गाजा गोमजायै बा से दानालागै फालिनायखौ नुयोमोन आरो बयबो बैसागु फैब्लानो गोसोआव उसिफावनायजों बयबो गिबि साननिफ्रायनो मोसानो थांनायखौ नुयोमोन आरो नाथाय जोङो दानि समाव बैसागु सफैब्लाबो जोङो एसेबां बा लाइमोनफोरखौबो एसेबां गोसो गुदुं जानानै जोङो मोसानो ओंखारनायखौ जोङो नुनो थांलिया आरो बेबायदिनो गोदो जेरै बैसागु सम फैब्ला जोङो ओ ओ आमाइमोननियाव बा आबैमोननियावबो आलासि जानो थांलायनायखौबो नुयोमोन आरोखि दानि समाव जोङो बेफोरबायदिखौबो नुनो थांला आरो ओ गोदो जेरै जोङो जोंनि दोरोङारि दामग्रा खाम जथा सिफुं बा थरखा बेफोरखौ खौ लानानै जोङो गामि गामि रंजाहोयोमोन नाथाय दानि समाव जोङो बिब्दिखौ एसे खम नुयो आरो दानि समाव जोङो जा जोंनि गोदान मुगानि दामग्रा बक्स ओंखारदोंना बेखौ जोङो खायसेखौ बिबदि जों मोसानाय नुयो आरो जेब्ला मोसाखांङो अब्ला जोङो गोदो जेरै गासैबो गामिनि ज' जाज्लायनानै जोङो ओंखाम जाज्लायोमोन बिब्दिखौबो जोङो नुनो थांलिया आरो जोङो जायफोरा मोसादों बिब्दियैनो आलादा आलादा आलादा जाय मोसादों बिसोरो आलादा जानानै बिब्दि ओंखाम जाज्लायनायखौ नुयो आरो आरो ओ गोदो जेरै जोङो बैसागु फैब्लानो गासैबो जोङो ओ
बायदिसिना जेरैबायदि गिबि सानफोराव मोसौनि बैसागु बा मानसिनि बैसागु फालियोमोन बिब्दिखौबो जोङो एसे नुनाया खम जाबाय आरो मानो होनोब्ला दानि समाव समाव जोङो बांसिन सुबुंफोरखौनो मोसौफोरखौबो फिसिनायखौ नुनो थांलिया नालाय
उम
बेनिखायनो ओ बेफोर हुदाया एसे खम जालांनो हमबाय आरो नोंथां
उम
नोंथाङा ओ बैसागुनि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां औ जेरै जोंहा बैसागु बोथोर होनोब्ला जोंनि बर' गामि गामि गोबांथार माखासे आथिखाल समावहाय हाबाफारिफोरखौ जोङो लानायखौ नुनो मोनसै जेरै मोनफ्रोमबो गामिफ्रावनो जोंहा माब्लाबा लांदां बैसागु बादायलायनाय गुबुन गुबुन दाब दाब गामिफोरनि माखासे मोसाखावरि हान्जाफोरखौ जों लिंहरनानै लांदां बैसा बैसागु बादायलायनाय जों होनाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा गामिनि माखासे खेला धुला गेलेहोनाय जेरै खाननाय बारनाय सियार सेलायनाय जेरै मिउजिकेल सियार बिस्कुट अरखांनाय खन्थाइ आवरायनाय मिथिस्लाबै बुंनाय बाथ्रा दानथेलायनाय बैफोर माखासे हाबाफारिफोरखौहाय जोंहा आथिखाल समावहाय लानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो बैसागनि मास मोनसेहालागै गुबुन गुबुन जायगाफोराव जों लाबाय थानायखौ नुनो मोनो बे समावहाय जोंहा माखासे माखासे ओ सावथुन मुलुगनि बा हारिमु आयदानि माखासे सिबियारि सुबुंफोर ओ जायफोरा बयजोंबो मिथिसार जानाय जेरै एक्टर एक्ट्रिसफोर सिंगारफोर बेफोरखौ लिंहरनानै जोंहा मोनानि समावहाय रंजालायनाय मोसालायनाय बैफोर हाबाफारिफोरखौहाय जोंहा लानायखौ नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो ओ गुबुन गुबुन जायगाफोराव
खायफाया सानसे बा सानसेयैनो फोजोबो बा खायफाया साननै सानथाम बिदिनो हाबाफारिफोर लानाय जायो बिनि बेबायदिनो जोंहा बैसागु बोथोरखौ बारगो हरनाय जायो दहाय जेरैबायदि आं फोरमायदोंमोन बैसागु बोथोरावहाय जोंहा मागिनायनि माखासे हाबाफारिफोर लायो बेवहाय जोङो सान साथामसोहालागै मागिनानै मोननाय माखासे जेखिनि फैसा मैगं थाइगं माइरं बैफोरखौहाय जोङो स्नि साननि उनावहाय जोङो बयबो गामिनि दुब्लि फोथार ए बा दैसा रुगुंफोराव जोंहा जे खाना जानाय हाबाफारि राननाय जायो जायखौ जोङो फुंखा हगारनाय बुंनाय जायो नोंथां बेबायदिनो जोङो बैसागो बोथोरखौहाय गाजा गोमजायै हगारनाय जायो गोदोनि दिनावथ' जोंहा बैसागो बोथोर गोबाव सम फालिनाय जायोमोन बिदिनो लोंनाय जानाय हाबाफारिफ्राबो बांसिन जायोमोन गोदोनि दिनावहाय नाथाय आथिखाल समावहाय जोंहा बांद्राय गोबाव जों फालिनायखौ नुनो मोनला बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय
बयबो सुबुङानो गावबा गाव खामानियाव बयहाबो मुखुब थाबाय खायफाया सोरखारि साख्रि मावनाय बा खायफाया खामला हाजिरा मावनाय खायफाया गावनि जिउनि थांखिखौ होसोनानै गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर मावनाय बिनि जाहोननि थाखायनो जोंहा बैसागु समावहाय बांद्राय रंजानो जों खाबु मोनला आरो जों बांद्राय रंजायोब्लाबो जोंनि थांखिसिम जों सौहैनो हानाय नङा आरो जोंनि समाजाबो गोजौ लामाथिं थांनो हानाय नङा बेखायनो जोङो बेफोरखौ सानहरनानै माखासे सुंद' समसिमल' जोङो रंजानाय बाजानायफोरखौहाय जोङो नुनो मोननाय जासै नोंथां बेबायदिनो गोदोनि दिनावथ' गोबां गाला गिला लोंनाय जानाय बेफोर सोलियोमोन नाथाय आथिखालाव एसे सुबुं सोदोमस्रिनि जौगाबोनायजों लोगोसे एसे साखोन सिखोनै जों फोरबोफोरखौहाय जों फालिनायखौ नुनो मोनसै बा बांद्राय सोलोंनाय जानायफोरखौबो जों नुबांनो थां गैया बेबायदिनो बैसागु बोथोनि सोमोन्दै सावरायनो हायो नोंथां दा नोंथां जोंना सावरायनायनि समाबो जाबाय बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथनाय जाथोंसै नोंसां बैसागु बोथोरनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय गोबां गियानबो सोलोंनानै लानो हाबाय साबायख'र थाबाय नोंथां